थां औ ओ थांनिसिम फुंबिलि समनि गोजान हामलायनाय जासे होग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो आंनि गोसोनिफ्राय फुंनि गोजोन फुंबिलि जासि हरनाय थाबाय।
औ नोंथां ओ नोंथाङा ओ मा खालामगासिनो दङ?
औ नोंथां आंथ' ओरैनो नै फुंनि समाव ओरैनो दङ सा लोंखांनानै ओरैनो जिरायथ'ना दं आरो दा।
औ औ औ थारैनो ओ नोंथांखौ कल हरनायनि आंनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों आङो मोन से आयदानि सायाव लानानै सावरायलायनो होननानैसो फैदों नोंथाङा आंनो नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनो हागोन नामा?
औ नोंथां आंबो माने नोंथाङा जिहेथु आंनि सिगाङाव जेन'बा माबा मोनसे ओ टपिकनि सायाव रायज्लायनानै जिहेथु फन हरबाय नालाय आंबो बै टपिकनि सायावनो नोंथांजों राय्लायफानोसै दा। जोङो सानैबो सोलोंलायनोसै बे टपिकनि सायाव।
नगौ थारैनो ओ नोंथां ओ जोंहा गुबै आयदायानो जाहैबाय सावरायलायनो लानाय जोंहा बर'नि जानाय लोंनाय संनाय खावनाय बैफोरनि बागैनो सावरायलायनो सानदों। दा नोंथाङानो आंनो एसे सुंद'यै फोरमायना होग्रोनो हागोन नामा जोंनि बर'फोराव फोरावहाय माबादिहाय संनाय खावनाय जानाय लोंनाय नुनो मोनो?
औ नोंथां आङो एसे फोरमायग्रोना होनोसै आंनिफ्राय जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय जानाय लोंनायनि बागै जानाय लोंनाय होनना बुंबा थ' जोंनि बर'नि जिहेथु जि जानाय लोंनायफोर दङ बेफोरथ' बुंनो थांङोबा गोबां माने गुबुनफोरनिख्रुइ माने आं बुंनो थाङोबा माने गोथावसिन होननानै सानो आरो जेरैबायदि जोंनियाव गोबां मैगंफोर दोङो जों गोबां हाग्रानि मैगंफोर जायो। बेबायदिनो दिनै जोंनि जि बर'नि मैगंफोर जे जेरैबायदि जों बुंनो थाङोबा अनला अनलाजों दाउखौ जों बांसिनै जों बर'फोरा जायो आरो बेजों लोगोसे बेजों लोगोसेनो दिनै नारजिजों अमा बेखौथ' जों बर' मानसिफ्रा जायालासिनो थानोनो हाखाया।
हाखाया औ।
औ आरो बेजों लोगोसे जों जाबावो सबायजों दाउ।
औ
अमा बेदर एवनाय बेफोरबायदि माने जों गोबां माने जोंनि बर' मानसिफोरा माने बेफोरखौ जानानै मोजां नाङो आरो। आरो बेजों लोगोसे बे मोजां नांनायनि जाहोनानो जाबाय जे बेयो गोथावबो जायो।
जायो औ।
औ दे नोंथां नोंनिफ्रायबो आं एसेमान माने सोलोंबावनोसै। बा नोंनिफ्रायबो एसेमान मिथिनोसै आङो नोंथाङाबो एसेमान फोरमायना होदो।
औ औ औ। जोंनि बर' हारिमुनि जानाखि संनाय-खावनाय एबा जानाय-लोंनाय होनोब्लाथ' नोंथाङा एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय। जोंनि थावनायानो बेलेग जोंनि हारिमुनि संनाय खावनायनि नङा होमबा गोथाव गोथाव। जेन'बा जोंहा जोंनि जानखि बर' ओनसोल बर' गामिफोरावहाय जोंनि बर' हारिमुआवहाय। संनाय-खावनाया मोनसे गोनांथार बाहागो नङा होमबा। जानाय लोंनायाबो औ औ। दा बे रोखोमैनो जोंनि बर' हारिमुआवबो बायदि रोखोमनि जोङो संनानै खावनानै जानाय खौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। औ औ। जेरै- नोंथाङा बुंलांखानाय बादिनो जोंनि बर'नि अनला ओंख्रि। बे ओंख्रियाबथ' जोंहा बेसेबांबा गोथाव जाखायो नङा होमबा। बेखौ जोङो औ। औ औ। दा-दाउजों अनला संनायखौ नुनो मोनो। बायदि बायदि औवा मेवाइजों अनला बायदि बायदि रोखोमै जोङो आलादा आलादा रोखोमै संनानै जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा।
औ नोंथां।
जेन'खा जोंहा मुला मुलाजों मुला फोराननानै बै मुलाजोंबो गंगार दुन्दिया होदलानानै जानायखौ नुनो मोनो नङा होनबा। औ औ औ। थिग बे बादिनो जों खारदै ओंख्रि संनायखौबो जों नुनो मोनो नङा होनबा खारदै ओंख्रि होनोब्लाथ' बुंखानो नाङा। जेरैहाय हाग्रानिफ्राय खाबथिंना लाबोनाय मैगं-थाइगं, गुथा, बुथुवा, मा होनो बेखौ मानामुनि। बायदि बायदि रोखोमनि मैगंइथाइगंफोरखौ लाना फैनानै जोङो ना गोरान नाफोरजों जोङो संनानै जायो नङा होमबा। खार दै ओंख्रिखौ खारै होनानै औ औ। दा नोंथाङानो बुंलांनाय बाददि जेनेबा जोंहा सबाइ सबायखौ जोंहा साम'जों संनानै जायोब्ला जा गोथाव जायो नङा होमबा। औ औ औ औ। बेवहायबो जोंहा सबाइजों साम' संनायावहाय गंगार सुन्दिया होद्लाना होयोब्ला जा मोदोमखायो नङा होमबा। थिग बे बादिनो जोंनि बर' आइजोफोरा फुख्रि एबा जाम्फैफोरनिफ्राय साम'फोरखौ हमना लाबोनानै बेखौहाय साम'खौ हरसेबा हरनै सोमना दोननानै बेखौ दैयावहाय सोमना दोनो। मानो सोमना दोन दोनो होननानै बुङोब्ला जोंहा बै साम'निफ्राय जाखिनि हा हाफोराहाय खारथों होननानै सोमना दोननाय जायोना नोंथां औ। बेनि उनावहाय बे खौहाय जोङो जोंनि बर' आइजोफोरा सामुनि जानोखि दाखोन आरोि थौ बेफोरखौ जोङो दाननानै बासिनाय जायो। नङा होमबा बासिखांनायनि उनाव जोंहा साम'जों बायदि रोखोमै ओ बायदि बायदि ओेरैहाय सबाय जेन'खा बायदि बायदिफोरजों जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा?
औ नोंथां।
औ दा बेनि उनावहाय जोंहा दङ हाग्रानि मैगं थाइगं होनोब्लाथ' जोंहा थास' जानाय बेखौ जोंनि बर' ओनसोलाव नुनो मोनो नङा होमब थास मैगं? जेन'खाा थास' बिसं, थास' बिथरराय, थास' बिबार। थास' आथिं थास' बेदर बेबादिखौ जों जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा थास'नि गासै बाहागोखौ खुनु जों जाजोबो जोंनि बर' हारिमुआवहाय नङा होमबा बर' ओनसोलाव।
औ नोंथां जाजोबो।
दा बे रोखोमैनो जोंहा थास'जों मा जायो होनोब्ला जोंहा बांसिनानो थास' बिबारजों अमा बेदर ओंख्रि जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा? अमा बेदरजों थास' बिबार। औ बेसेबांबा गोथाव जाखायो सोरबाया ओ थावनि जायो सोरबाया खारै होनानै जायो। नङा होमबा बायदि बायदि आदबै जों जानायखौ नुनो मोनो। दा बेनि उनावहाय जोंहा खांख्राइ ना गांजेमा बेफोरखौबो जों जानाय नुनो मोनो बर' हारिमुवआवहाय नङा होमबा?
औ नोंथां नंगौ नुनो मोनो।
खांख्राइ ना गांजेोमा एंखावरिफोरखौ जोङो फुख्रि एबा फोथारफोरनिफ्राय दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय बेखौ गोबां रोखोमनि मोननो थाङो ना खांख्राइफोरखौहाय जोङो आथिखालाव। दैज्लां बोथोराव बांसिन मोनो नालाय बेनिखायनो जोङो आथिखालाव हमनो थांनानै बेखौ लानानै फैयो ना फिसाफोरखौ लाना फैनानै जोंहा नाफाम बानायनायबो नुनो मोनो। नङा हबा खायसे खायसेखौ औ नाफाम बानायनायजों लोगोसे खांग्रा फोरखौ मैथाफोरजों जानाय नुनो मोनो नाफोरखौहाय मैथाजों संनानै जानाय नुनो मोनो। बाथोन जानाय नुनो मोनो जोङो खायसे खायसेखौ नङा हबा देनानै औ औ थिग बेबादिनो नोंथाङाबो जोंनि बर' ओनसोल बर' गामिफोराव माबादिहाय जानाय नुबावो एसे फोरमायबावना होनो हागोन नामा आंनो?
औ नोंथां नोंथाङाथ' दिनै आंनि आंनि सेराव माने गोबाङानो फोरमायबाय नोंथाङा माने आं फोरमायबावनो दोङो होननानै आं साना मानो होनना बुंब्ला नोंथाङानो गासैखौबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बा बर' ओनसोलफोर बा गामिफोरनि गेजेराव जेरैबायदि जोंनि जि सानफ्रोमबो जिउनि जि जानाय लोंनायनि बिखय नोंथाङाथ' गासिखौबो आंनि आंनि बायदिबा आरो आंनि नोजोरावथ' नोंथाङा गासैखौबो फोरमायना होबाय बायदिनो आङो माने मोनबाय आरो।
थिग बिबायबिदिनो बिनि सायाव आङो माने एसेमान आंनिफ्रायबो जेन'बा आं बुंबावनो सा साननाया जे नोंथाङाथ' गासै सबायजों साम'नि बाथ्रा बो गोबां बुंलांबाय नोंथाङा साम'खौबो माबायदि जोंनि बर' आइजो बा बर' बिमाफोरा माबायदि दुब्लियाव थांनानै खननानै बा जाम्फैयानो जा बा बेफोरबायदिनो हाखर फिसा फेरलायानो जा नों नोंथाङा बेनि बि बिनि सायाव सोमोन्दै माने गोबाङैनो नोंथाङा मोजाङैनो एक्सप्लेनेसन खालामना होबाय। थिग बेबायदिनो नोंथाङा दिनै ओ था मा होनो इखौ अनलाजों औवा मेवाय औवाखौ जेरैबायदि दाननानै जोंनि बर' बिफाफोरा लाना फैनानै जेरैबायदि जोंनि बर' बिमाया सा बिखौ मोजाङै साफा खालामो साफ साफा खालामनायजों लोगोसे बेखौ मोजाङै दाननानै सोरबा सोरबा मैखिबो खालामना दोनबावो जोंनिया अमा औवा मेवाइखौ औ बेजों लोगोसे नोंथाङा गासैखौबो माने आंनि बायदिबा आरो आरो आंनि साननायाव माने नोंथाङा गासिखौबो मोजाङैनो आंनि सि सेराव माने बुंना होबावबाय आं साना जे आंनिफ्राय दोंबावो होननानै बाट बेल' नङा जे नों बिथाङा बुंनायखिनियाबो दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माने बे ओंख्रिफोरखौ बांसिनै माने जायो आरो आरो बेजों लोगोसे गोबां दंबावो दिनै जोंनि बर' बिमाफ्रा फुङावनो बा बेबायदिनो दिनै जोङो बुंनो थाङोबा जेब्ला बैसागु बोथोरा सफैयो बैस बैसागु बोथोरनि सफैनायनि सिगाङाव जोङो बर'फोरा बांसिनै मा दिंखियाखौ जायो नङा होमबा
औ
दिंखिया जानायखौबो जों नुनो मोनो बे दिंखियाखौ दिनै जोंनि बर' बिमाफोरा फुङावनो थांनानै बिथांमोना हाग्रानिफ्राय खानानै लाबो खानानै लाबोनायजों लोगोसे मोजाङैनो साइनानै दिनै बेखौबो दिनै जों बर'फोरनि गेजेराव माने गोबां जानाय नुयो आरो आरो थिग बेबायदिनो दिनै जोङो बांसिनै जुदि दिंखियानि सायाव नायनो थांबावोबा दिनै बे दिंखियावबो दिनै गोबां आइरनफोर मोननाय जायो जाय फोर जोंनि देहानि थाखाय माने गोबां मोजां आरो केलसियामबो मोननाय जायो जायफोर दिनै जोंनि मोदोमनि थाखाय बहुद मोजां आरो जों दिनै सरासनस्रायै नायनो थाङोबा जोंनि बर'फोरनि जि जानायफोर बा जानायनि जोंनि जि हुदा जायफोरो बुंनो मैगङानो जा बा माबा मोनसे बेफोरबायदिनो हाग्रा बंग्रानि बेलायानो जा जों बर'फोरनि जानायखौ जुदि जोङो मोजाङै नोजोरै जुदि जोङो गोसो होनानै नायोब्ला दिनै जोंनि जानायफोरा माने बुंनो थाङोबा माबा मोनसे दिनै जोंनि मोदोमाव माबा मोनसे हेफाजाब होनायसो जानाय नुनो मोनो आंनि बायदि बा दिनै जों बुंनो थाङोबा दिनै अनला अनला अनला जानायाबो दिनै जोंनिया बर'फोरनिया जों बुंनो थाङोबा बेयावथ' जेबो एक्सथारा बेफोरबायदिनो माबाफोर गाज्रि बुस्थुफोर होदेरनाय गैया नङा होमबा बेफोर गासिबो नेसारेल दिनै जोङो बर' बिमाफोरा अनखौ दिनै सोमना दोनो अनखौ सो सोमनानै दिनै बिथांमोना अनखौ देयो देनानै बेखौ दैनि सायावसो होयो नङा होमबा जों अनला संनाया गुबैयैथ' दैनि सायावसो होयो दिनै बेयाव जोंहा जेबो होदेरनाय गैया आरो बुंनो थाङोबा बेफोर बेफोरबायदिनो गोबाङै पेकेटनि मस्ला बेफोरखौ दिनै जों होनाय बारा नुनो मोना आरो
मोना मोना औ नंगौ
दिनै जोंनि बर' बिमाफोरा मा खालामो दिनै गुबैयै जुदि मस स्ला होयो होनना बुङोबा दिनै जोङो दिनै सामब्राम देना होयो बेजों लोगोसे फालौ बा बेफोरबायदिनो हाइजेंफोरल'सो देना होयो आरो दिनै जों नायनो थाङोबा जों बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि गोबाङै माने मस्ला मस्लिफोरखौ होनानै जायफोर मस्लाया दिनै जोंनि देहानि थाखाय गाज्रि बेफोरखौ दिनै जों हो दिनै आं माने होनाय नुवा आरो। दिनै जोंनि मस्लाफोरा जायो नेसारेल जाय- फोरो दिनै जोंनि मोदोमाव हेफाजाबसो होयो। बेखायनो जुदि आङो आंनि नोजोराव आं सानो आरो जे जोंनि बर' ओन-ओनसोलनि जि जानाय बा जानायनि जि हुदा बे हुदाफोरा दिनै थारैनो जोंनि मोदोमाव बोलोबो होयो दिनै जा- थानोबो मोजां आरो औ बेयो जोंनि मोदोमाव थांना जोंखौ ना माबा मोनसे साइड इफेक्ट खालामगोन नाथाय दिनै बेफोरखौ दिनै जोङो जायोबा जोङो एक्सट्रायै जोंनि मोदोमाव बोलोसो मो- नो सानो आरो नोंथां। औ उ आरो दिनै जों बुं- थांबा जोंनि बर'फोरा बांसिनानो हाग्रानिसो मैगं जायो नङा होम- बा देने नोंथाङा बुंबाय थास' आइथें थास' बिसुं थास' बिबार माना मुनि होननानै नोंथाङा गुथा बेफोरखौ बुंबाय बेफोर गा- सिबोथ' जोङो हाग्रायावसो मोनो नङा होमबा?
नंगौ नंगौ
आरो बे हाग्राफोराव माने बेयाव जेबो बे-बे-बेदिनो हासार बा माबा मोनसे मुलि होदेरनाय थाया। बियो माने गावनो हारसिङैनो माने बारनाय बा गावनो हारसिङैनो रजबनाय जायफोरखौ दिनै जोङो थांनानै खानानै जोंनि बर' बिमाफ फोरा लाबोनानै बिथांमोना गोथावैसो संना होबावो नङा होमबा? स' आं आंनि नोजोराव जोंनि बर' फोरनि जि जानाय बा जानायनि जि हुदा बे- फोर माने गासिबो नेसारेल होननासो सानो आरो आं
औ औ थारैनो नोंथां
औ नोंथां